हेल' हेल' औ खोनादों औ खोनादों औ
आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि थाखाय कल खालामनाय जादों नोंथांजों सावरायलायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
अ दा मानि बागै रायज्लायदों नोंथाङा बुंहदों नामा?
औ जों दा ना हमनायखौनो रानलायनोसै नामा नोंथां
अ जागोन दे
औ दङ' औ
नों रायज्लायग्रोरो ना आं
औ आं दालायग्रोनोसै नामा थ' ना हमनाय होनबाथ' जोङो मोनसे ना गुबुन गुबुन रोखोमैहाय माने जोंथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माने उम जेनेबा हाग्रा एरियायावहाय थानानै फैनाय बा दासिमबो जोङो थायो गामि एरियायावनो थायो जों माने माने जों बिदिनिफ्रायहाय माने लासै लासैैहाय फैनाय आरो ना माने हाग्रा हाग्रा हाग्रा बिदिनिफ्राय जोङो बिदि हाग्रायाव सिफायनानै थाग्रा आरोना थ' जोंङो। अ बिदिनो बे समावहाय जोङो जेरावहाय दै नुयोबा बिदि जाम्फै नुयो बिदि बिदियावहाय जोङो माने नाफोरखौ ओ बिदिनो हमो आरोना माने जानो थाखाय माने आदार हिसाबै आरोना आरो जोंङो। औ बिदिनो जोङो नाखौ गुबुन गुबुन रोखोमैहाय माने हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो खुसियाफोर हमनोबा जोङो खुसिया फोरखौ जेनेबा ओ-खदालजों जावनानै हाय औ हमनायखौ जोङो बेखौ बजननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ बेनि अनगायै जोङो जे ना फिसा फिसाफोर जा ओ-जों जाग्रा जे ना बोथिया बा ओ-सें ना बा ओ-बालाख'व ना बा एलेंगाना बा फिथिख्रि ना बेफोरखौ जोङो माने गोबां रोखोमै हमनाय जायो जेरैहाय जोङो मुस्रिफोर सानानै जाम्फैयाव बा दैमायाव मुस्रि सानानै हमो आरो ना बिनि उनाव जायो जोङो ओ बै जे नाथुरफोर बा फिसा फिसा फिथिख्रि ना बेफोरखौहाय जोंङो माने बै हिनजावफोराबो माने जेखाइ खबाइजोंहाय माने जेखाय जेखाइफोरजोंहाय हमनानै लाबोनाय बे खौ जोङो नुयो आरोना आरो जेखाइजों गुरबाथ' जोङो ना मोनो आरो हनानैबो जोङो माने जेखायाव बुरसननानैबो माने गुरनाय जायो आरोना औ आरो बिनि अनगायै जोङो बै जे दाथ' दैज्लांनि सम नालाय। थ' दैज्लांनि समावहाय जेब्ला दुब्लिनि माने जोबहैनाय दै जेरैहाय दै बाग्लायनाय दै बेयावहाय जोङो बै औवाजों जे बानायनाय खखाखौ जोङो सानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ ख'खा सानायखौ जोङो ओ- बेखौथ' ख'खाखौथ' जोङो माने ओ- जोंनि आखाइजोंनो बानायनानै लायो आरोना माने बे हानायनि ओ- मा नांगौ माने बेफोरखौ जोङो ओ-गावनो बानायनानै लायो आरोना। जों बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमै ना हमनायखौ नुयो जेनेबा दाबायदि दैलां समावथ' हाजोनिफ्राय दै फैयो नालाय थ' बिबायदि अखा हानाय समावहाय जोङो माने ओ- बै जे मुस्रि जों साथेयो बा लाफिफोरजोंहाय जोङो साथेनाय खौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेवहाय गोबां गुबुन-गुबुन रोखोमनि जेसेबांनाखि जाम्फैयाव दैजों बोहैबोदों बेफोर नाखौहाय मोननो हायो आरोना। बेनि अनगायैबो जोङो ओ-सेनखौबो सानो हायो सेनावथ' जोङो मोननायै ओ-माने खुखाफोरावथ' जेन'बा जे बोहैबोदों दैया बे फाइफ निफ्रायल' फैयो नालाय बे बोहैनाय दैजोंसो बे फैफानायाल' हाबफैयो नालाय खिन्थु सेन सायोबा माने दावखोनाय ना आरो नामायनाय ना मोनै नाया माने हाबफैनो हायो आरो ना मोननैबो साइडनि नाया हाब फैयो आरोना सेनावहाय औ औ। बिनि अनगायै बे सेन एबा ख'खा बा जेखाइ बेखौथ' जोंनो बानायो आं आखाइजोंनो बानायनानै साहैनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ औऔ।
बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमै जोङो नाखौ हमनो हायो जेरै दै राननाय। फोराव रानथेनायफोरावहाय जोङो बेखौहाय दैखौहाय सारनानै ओ-जोङो बे बेखौहाय हमनो हायो आरोना आरो बेनि अन गायैबो जोङो गोबां रोखोमनि माने फिसियाबा फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना जेन'बा हमनायनि अनगायैबो ना फिसिनानै बिदिनो फुख्रिफ्राव दोननायखौ नुनो मोनो आरोना नाखौथ' जोङो हमनानै लाबोनानै गोबां रोखोमैनो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां जेरै लाबोनानै मैसथा फोरजों जायो। रुनानै जायो मेनानै जायो ओमफ्रायहायो फ्राय एवनानै जायो जोंङो बिदिनो गुबुन-गुबुन रोखोमैहाय जायो आरोना ओंख्रिफोर बिदैफोर संनानैबो जायो जोंङो बिदिनो नानि ओ अनद्राय माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरखौहाय माने मैगंफोरखौहाय नाजोंहाय लगायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना नों थां बेबायदिनो औ बिदिथ' नायाथ' जोंनिजों गोबां रोखोमनि मोनो माने मोनसेल' मोना आरो ना आरो बे नानि गेजेरजोंनो नाखौनो जे जोंनि बर'फोरनि जे गुबै जाग्रा माने ओ- उम जों जे बेखौहाय जोंनि ट्रेडिसनेल फुड होननानै बुङो। जे बे खौबो जोंङो बे मा होनो बेखौहाय बा बानायनाय जायो आरोना। जेरैहाय ना फार्म बेखौहाय जोंङो बे नानिफ्रायनो माने नाखौ फोराननानै अ बेखौ थास'जों देग्लिनानै हासुङावहाय सोनानै दोनानै जोंङो औ बेखौहाय ओ दान बेसेबांबा दान जेनेबा मास मोनथामबा मोनब्रै बिबायदिनि उनावहाय बा सय मास। बिदिनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ जानो हागोन आरोना बिदि बायदि जे जायनि था खायजोंनो बर'फोरा गोदो ओ गेसाव गोफोन जाग्रा होननानै बेलेग गुबुन जाथिफोरजों ओ औ औ नोंथां औ।
औ औ।
नोंथांमोननि जों मा मा ना मोनो नोंथाङा फोरमायना होदो आरो माबायदि आदबै हमनाय जायो बेनि सोमोन
अ अ जोंथिंजायनिया माने ओ जोंथिंजायनि आं बुंनोसै होबा ना हमनायनि बागै ओ जोंनिथिंजायनि ना हमनाया माने ओ जोंथिं फ्राय माने गाव गावनि न' न'नो फुख्रि फुख्रि बयहाबो जावनानै लानाय दङ। बहय माने नानि खेथि खालामो जोंनिथिंजाय।
औ।
बयहाबो न'खरावनो माने बिगासे बिगानै बिदि फख्रि थायो आरो जोंनिथिंजायहाय। माने न'आवनो बेयो फिस न'आवनो फिनानै जायो आरो बेखौ। ओमफ्राय बांसिन माने बाहेरायाव। हमहैनायखौ बारा नुनो थाङा नुनो थाङाखै आरो जोंनिथिंजाय। माने गाव गावनि न'आवनो माने फुख्रि बयहाबो था खाजोबनायखाय माने जानो गोसोबानो माने गाव गावनि फख्रिनिफ्रायनो हमनानै जानाय जायो। बेखौ गाव गावनि फख्रिनि नाखौ दुराजों हमनाय जायो दुराजों बोनाय जायो आरो माने जे माबा जे दंङ। ओ मा होनो बेखौ उम गुलि होनाय जे जे मोनसे थायो सारनाय सारनानै अ बेखौ सोरबा आस्रा होनो ओमफ्राय जोंनि बर'आथ' बेखौ जेयानो होनो जेखौनो होनो अ' जेखौनो होनो जोंनि बर'आवथ' ओमफाय जोंनिथिंजाय खौ माने आस्रा आस्रा होननानै बाहायनाय जायो आरो। ओमफाय बर'आवथ' बिनि नामा जेयानो जायो।
औ जे ओमफ्राय बै जे गोलाव गोलाव थायोना गोलावै सोंथेयो जा
औ बेखौ दुरा होननाय जायो जोंथिंजाय औ दुराजों बोयो हयो। जेजों सारो आरो। ओमफ्राय बाहेरानि ना हमनाय होनोब्ला जोंथिंबो बे ओ जामफै फिसा फिसा फैनाय थायो बे जामफै फिसा फिसा फैनायखौ दै राननाय टाइमाव थेनाय जायो थेनानै ससे ससे थेनानै गावबा गाव माने ना हमो आरो। थेनानै सोरबाया माने सेन सायो। ओमफाय सोरबा आरो सिरोन सायो माने बारनाय सानाय माने आलि खोनानै।
औ।
आलि गिदिर खोनानै आलियावबो बारनाय थागोन। आरो औवानि गाव अनो हेबो सिरेन माने दुरुंजों सिरेन गोलाव माने ओ हेबनानै लायो। बेखौ माने दैया जेसेबां गोलाव इसिबांखौल' सुनानै हेबगोन आरो। हेबनानै बाहायो। बारनायफोरखौ नाया बेयो माने अखल फारस माने फारसेथिं फैनाय नायाल' बारनाय जायो। बारनानै थानाय बे सिरेन सानाया बारनायखौ होनो आरो। ओमफाय सेन सानायाथ' आलि खोनानैनो बेबो आलिथ' खोयो ओरै फथेनानै गेजेराव सानाय जायो। सिरेनाथ' दै खालामनानै दोननाय जायो बेखौ बियो बेखौ सेन सानाय होनो आरो, जोंथिं बिदिबो हमो। ओमफ्राय बां आरो आलि थेनानैबो मेचिनजोंबो सारनानै हमनाय नुयो। आरो माने खुसियाफोरखौ माने जावनाय मेसें बोथोराव दैरानोबा खुसियाखौ जावनानै हमनाय नुनो मोनो आरो।
औ
आरो मोनाफोरनि टाइमाव जोंथिं माने दैयाव मोना समाव मोनाबिलि समाव नायाथ' दै माने गुदुं हाबनायफोरा ओंखारो। आरो दै गोथौनिया बोरि हिसाबखौ फैनानै एसे दै थौलियाव फैनानै रोंनाव फैयो। बेखौ आरो जोंथिं जाय माने सिखाजोंबो दाननानै माने हमनाय नुयो आरो। बे माबाजों औवानि बानायनानै औवानि गनाव साथाथिंनि साथाथिं बायनायखौ गोफार गोफार साथाआथिं बानायनानै ज'मा सुनानैबो माने सुनानै हमनानैबो ओ नुनो मोनो आरो। ओ बेखौ माने साथाथिंजों माने सुनानै नाखौ बोखाङो मोनानि टायमाव बिदि हमनायबो नुयो। ओ आरो जोंनिथिं जायहाय।
गोबां रोखोमनि ना हमनाय जेनबा खुसियाफोरखौ जाव हमो। ना फिथिख्रि, ना मावा, नास्राय ना गोरि बेफोर लकेल ना माग मुर खावै बेफोरखौङो सारनानै दै राननाय समाव सा फोथेनानै मेसिनजों सारो आखाय जों सारनानै हमनाय बेखौ नुनो मोनो आरो माखासेया जाहैबाय बिदि दा दैज्लां बोथोर दै गिदिराव दुब्लिफ्राव दहलाफोराव दैया गिदिर जानाय हिसाबै ना फिथिख्रि गोदान ओं थानाय ना नास्राय ओमफ्राय थेंगोना आफ्राय मग बिसोर ओंखार दै गिदिर जानायाव ओंखारोना बेफोरखौ जों फासि फासि होननायमोन जों माने फासिजों मोनायाव सानानै दोननाय जायो। मोनायावसो सानानै दोन आखानायै फुङाहाय ए नायनाय जायो। दा बेजोंबो हमनाय हमनायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय आरो ना बामि थायो। ना बामिफोरखौथ' दै गिदिर जाम्फैफ्राव मोननाय जायो। बिलोफोराव मोननाय जायो। ना बामिखौ बेखौ आरो लाङिजों माने ज' ज' अमा लाङि थानानै खााथेनानै माने जाब्रा मेथ'खाफोर थायोना बेफोराव ना बामिफ्रा हाबनानै थायो। मागुर सिंगिफोर हाबनानै थायो बेफोरखौ माने थाखाय लाङि सानानै जाबोरखौ लुंनानै होनानै खारहोनानै लाङियाव हाबहैयो बेफोरबायदिजोंबो हमनाय नुनो मोनो आरो। दा बेफोर आगजुथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो। दासिमबो बे दिना हमनायफ्रा दङ आरो जोंनि बर' हारिनियाव। जोबाखै आरो। दा जोंथिं बिदिनो हमनाय जायो नाखौ। आरो ननि फख्रि फोरनिखौ बुराजोंनो बोनानै माने ना बेफारिफोरखौ लेंहरनाय जायो लेंहरनानै फानहरनाय जायो बेजोंबो आरो न'खर सलायनाय